नोंथां खोनादोंबा आंनि बुंनायखौ
औ खोनादों नोंथां दिनैनि आयदाखौ आयदाखौ जों अबेननिफ्राय लानानै ना ज थाखायाय जोंनो
दिनैनि टपिकआ आङो बिफां लाइफांखौ लानानै सावरायनो सानदों बिदिब्ला आङो जागायनो
औ दे जागायजेनदो
गिबियावनो जों बिफां लाइफांखौ
मानसिनि जिउआव नांथारगौ जायो मानो होमबा थाङा होननो अपसन होयो
औ
बिफां लाइफांनिफ्राय जों मोननाय अक्सिजेनखौ थानबोनायाव बाहायो आरो जोंनिथिं थानाय कार्बनडाइ अक्साइड गेसखौ बिफाङा बोनानै लायो
औ
बिफां लाइफाङा जोंनो फिथाइ सामथायाइ होयो सायख्लुम होयो बन होयो आरो जों खायसे बिफांनि रोदानिफ्राय मुलि बानायो एबार नोंथाङा एसे बुंदो
औ ओ
हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
औ दंफां लाइफां गैयाबाथ' जों थांनानै थानो हानाय नङा
औ
ओमफ्राय जोंङो जेनेबा कार्बन डाइ अक्साइड गेस मोनो माने आरो जों दंफां लाइफां गैयाबाबो जोंना ओ मा बुङो सान्दुं सान्दुं माने गुदुंजों जों था थानो हानाय नङा आरोना
फां लाइफाङा जोंनो मानसिनो साया होयो। आरो बिदिनो जानाय फिथाइ सामथाइ बायदिसिना बियो होयो
दानिया नोंथां आं एसे बुंबावनोसै
गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जेब्ला सुबुं माहारिया दानि बायदि इथास होनायजों रड बायदि जों बानायनाय नद गैयामोन अब्ला सुबुं माहारिया दंफां लाइफांनिफ्राय मोननाय दंफांनिफ्राय मोननाय जेरैबायदि खाथ आरो दंफांनि थिन्था औवा बायदिजों न' लुनानै थायोमोन गोदो गोदयनिफ्रायनो दंफांखौनो बानायनाय गोबां जुनादखौ सुबुं माहारिया बाहायबोदों जेरै आ दन देक्स बेन्स सियार बिसना आलमारि बायदि बायदिखौ बाहायबोदों आरो बेनि अनगायैबो
गोबां दामसा दामसा दंफां लाइफांफोर दं जेरै सन्दन सिबल
दंफांजों बानायनानै गोबां जिरादखौर'खाव बाहायो जेरै खामफ्लाय
आरो बेनि अनगायैबो वाल बेखौ दंफायनो मोननाय जाय
औ
दंफाङा सुबुं माहारिनो सायखुन होनायनि अनगायैबो जोंनि आबहावाखौ गोजोन लाखिनो जों बारहावाखौ गुसु लाखिनो बिफां लाइफां गैयामोनब्ला जोंनि बे बुहुमा रानस्रावथारोमोन।
बिफां लाइफां थानायनि थाखायसो जोंनि बे बिहोमा समायना सोमखोर रायजोफोरा होनहैबाय।
औ
जोङो खायसे बिफां लाइफांफोरखौ बाहायनाय जादों। गगा मोननायाव थुलुंसि बिलाइखौ सिफ्लेनानै लोङोब्ला गुजुनाया हामो होननानै बुङो। आरो एसे लोमजानाय मोनदोंबा हाग्रायाव मोननाय लाइफां जेरै मानिमुनि, जोग्लावरि, सनाफुलि खान्सिंसा बायदिखौ
दाउजों जल खालामनानै लोङोब्ला लोमजानाया स्रां मोनो आरो उदै सा खांबाय थानायाबो हालदैखौ देनानै लोङोब्ला इदिनो सागायोनो। बेनि उनाव दस दिन बायदि जादोंबा आद्रा थाखखौ फुङाव लोङोब्ला हामो होननानै मिथियो।
ओ
गोदो गोदायथ' बांसिनानो बेमार आजारखौ फथामनो डक्टर गैयामोन बेनिखायनो हाग्रायावनो मोननाय बिफां लाइफांनिफ्राय जों मुलिखौ उथुमनानै लायोमोन।
औ माने दंफां लाइफांनिफ्रायनो मोननाय जायोमोन आरो जों गोदो गोदाय।
ओ दिनै आरो आथिखालाव दंफांनिफ्रायनो बानायनाय समायना समायना आगर एरनानै बानायनाय दंफांनि ग्रद्रेस, आलना टेबोल, डेक्स, बेन्स, बक्स फालें बायदिखौ जोङो जोबोद दाम होनानै बायनानै लाबोनांगौ जायो। गोदो गोदायथाव बिखौ जों जोबोद खमावनो मोनोमोन।
दंफां लाइफांनि फ्राय जों आखाइनि समायना आगर हेबनो रोङोब्ला जोङो बेफोरखौ बाजाराव फाननानै रां खामायनो हायो।
दा नोंथाङा मोनसे बुंदो।
ओ दंफां लाइफांनिफ्रायथ' जों ओ गोबां बिदिनो ओ बानायनाय माबा मोनो फान -
नंगौ
मोननाय जायो नङा होमबा?
औ नुदों
औ
जेरै औवाजों बानायनाय
औवानि खादा संग्राय सान्द्रि जेखाइ खबाय खादा बायदिजों जों औवाजोंनो बानायो औवानि न' बैसां आबाद मावनायफ्राव जोङो औवाजों बानायनाय खायसे आगजुखौ बाहायो।
उम
आरो दंफांजों बानायनाय
नांगोल बेखौबो जोङो हालेवनायाव बाहायो।
औ
माने गोबां दंफां लाइफांनि गोदो दंफां लाइफांनिफ्रायनो गोबां गोबां बुस्थु मोननाय जायो आरोना जों आरो जों दंफां लाइफां गैयाबथ' जोंनाव अखाबो हानाया हानाय नङा होमबा
औ
औ आरो बिदिनो बिदिनो जों थाग्रा जायगाफोराबो माने बाला बाला बायदि जालांजोबगोन आरोना सानस्राव जाजोबगोन
औ बिफां लाइफां थायोबासो जों
औ
जेरै जों बिफां लाइफां होनोब्ला मैगं थाइगं मैगं थाइगंखौबो जोङो बुरजा गायोब्ला एबा बुरजा आबाद मावोब्ला जों बेफोरखौ
फाननानै जोङो रां खामायनो हायो
औ
आरो बन कार्ट बायदिखौबो फाननानै रां आरजि हायो
औ
उम बिदिनो जों दंफां लाइफांनिफ्रायनो जों काथ बाथाम बानायनानै जों एबा न'आव लुनाय जायो आरो आरो बिदिनो जों दंफांखौ गोबां खामानियावनो जोंनो नां माने इम्परटेन्ट आरो जोंनि मानसिनि थाखाय आरो नांगौ जायो
औ
औ
दंफां लाइफांखौ दान दंफां लाइफां दानफायोब्ला नोंथाङा मा खालागोन?
दंफां लाइफां दानथारोब्ला दानफायोबा। ओ बिदिनो आरो जोंहा आबहावायााया माने गाज्रि जागोन आरो जों गुदुं दंहाव माबाजों जों माने थांनानै थानो हानाय नङा आरो मानसिया।
फांसे दंफांखौ दानफायोब्ला जोङो बेनि सोलायै फांनै फांथाम दंफांफोर औ
औ उम
खायसे दंफांखौ बेसेन गोसायै मानसिफोरा बायनाङो बे दंफांफ्रा जाबाय जेरै सान्द, सिगुन निल दंफां बायदि बायदि नोंथां जोंनिया समा जाबाय।
औ
बिदिबा दिनै दोनथ'सै।
औ दिनैनि आयदाखौ होमबा जों बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो।